नोंथां
हेल' औ-औ खोनादो-खोनादों। दा जों एसे बैसागुनि सायाव रायलायदिनि नामा नोंथां?
अ' आदसा-आदसा दे नोंथां।
ब्लाथ' जों बयबो मिथिखागौ बैसागुआ जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो। जाय फोरबोआ सफैयोब्ला जोंनि गासैबो बर' सुबुंफोरनि गोसोआ रंजाखाङो बे समाव उन्दैनिफ्राय लानानै बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासै गासैनिबो गोसोआ आ आ उसाव बादाव रंजाखाङो आरो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बैसागुखौ नायोब्ला जों मोननै बाहागोआव मोननो हायो।
औ।
ओ गिबियाव मोसौनि आरो नैथियाव मानसिनि। मोसौ बैसागुखौ जोङो सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि फालिनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो मानसिनि बैसागु खौ बैसागनि से थारिखनिफ्राय फालिनायखौ नुनो मोनो आरो। नाथाय जों बेफोरनि गेजेराव जेराव आथिखालाव सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ औ।
गोदोहाय जेनाखि ओ बर'फोरा बैसागुखौ स्नि सानहालागै फालियोमोन जों बेखौ खोनाबोदों नङा होमबा?
औ नोंथां।
नाथाय आथिखालाव जों जायगा लायै जायगा सोरबाबा थाम सान सोरबाबा ब्रै सान सोरबाबा बा सान सोरबाबा स्नि सान बिदि फालिनायखौ नुनो मोनसै आरो सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय जों।
औ औ औ।
आं दहाय बुंनाय बादै जेनाखि सैथ्र' दाननि जोबथायावहाय मोसौ बैसागु फालियो बेखौबो आथिखालाव नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां नुनो मोनला।
दा फैयै फैयै सोलायबोबाय आरो।
ओ।
दा बुंनो थाङोबा बेल' सोलायाखै जों गोदोहाय नुनो मोनोमोन दामग्रा देग्रानि बेलायावबो बर'फोरा खाम जथा सिफुं हारिमु मुनि बेफोरखौ लानानै बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ज' ज' लैहोर लैहोर न'खर न'खर मोसायोमोन मागियोमोन बेफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंसिनि जायगानि जेनाखि बैसागु मोसानाय माबादि सोलायदों माबादि आथिखालाव सोलिनानै दं बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायदो? दामग्रा देग्रानि बेलायाव माबादि सोलायदों ना दाबो बेफोरबायाददिनो खामजथा सिफुं लानानै दामनानै मोस थायायो ज' ज'-
अ अ दा नोंथां ओ जोंनिथिंहाय बैसागु होननानै बुङोब्लामाने गोदो गोदायहाय आरोखि ना आं नुबोनायनिफ्राय आरोखि ना
औ।
माने सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' गथ' गथाय गासिबो माने लैहोर लैहोर ओंखारोमोन आरोखि ना नोंथां।
ओ
लैहोर लैहोर ओंखारोमोन ओमफय नै दानि दिनैसिमाव आरोखि ना दासिमावहाय आं नुनाय बायदिब्ला मानि बैसागु मोसाग्रा एबा रंजाग्राफ्रा एसे खम बायदि नुनो मोनबाय आरोखि ना नोंथां।
ओं।
गोदोनिफ्राय दासिमाव आरोखि ओमफ्राय ओरै दामग्रा देग्रानि बागै बुंनो थाङोब्ला दायो मानि बांसिन माने मानसियानो दामग्रा देग्राखौ माने रोङा आरोखि ना गोदोनि बाय दि खम मानि जाबाय आरो दामग्रा देग्राफ्रा।
ओम।
ओमफ्राय ओरैहाय माने गथ' ग थायफ्राबो माने खमसै आरोखि ना जोंनिथिं नोंथां ओंखारनायफ्राबो
ओम।
अनेक खम जाबाय आरोखि गोदो माने आं नुबोनाय बायदिब्ला गथ' गथाय माने ज' ज' ओंखारोमोन बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासिबो माने ज' ज' ओंखारोमोन आरोखि दा आं बहुद खमायनायखौ नुनो मोनबाय आरोखि औ नोंथां ओमाय नोंथांमोननिथिं एसे माबादि रंजायो बेखौ बुंनायसाय।
जोंनिथिंबो गोदो जेनाखि नोंथाङा बुंनाय बादि ज' ज' रंजायोमोन बा जेनाखि दामग्रा देग्रा बर'नि दोरोङारि सोलिबोनाय बेफोरखौ लानानै रंजायोमोन ओ नोंथाङा बुंनाय बादि जोंनिथिंबो सोलायबोबाय आरो नोंथां बेफोर‌ माने गोमालांनो हमबाय जेनाखि जोंनि बर'फोरनि दामग्रा दे ग्रा बेफोरखौ लानानै मोसानाय बेफोरो गैला आरो ओ थाथाब्लाबो नुनो मोनो जेनेबा हारिमुनि जाबख्रिं बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय जेनाखि जोंनि खाम ज था सिफुं अ सिफुंखौबो लायो नाथाय खाम बा सेरजा बेफोरखौ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनला आरो।
ओ।
ओम नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो दा नैबे समावहाय जोंनि ओरैहाय मानि आथिखालावहाय बक्स लानानै बा मदार्न संजों मोसानायखौसो नुनो मोनसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
नाथाय बे दामनाय देनायाल' सोलायाखै बा जोंनि बे ज' ज' मोसानायाल' खमायबोआखै नाथाय बेजों लोगोसे ज जेनाखि जोंनि ओ जेनाखि बर'फथ' संक्रान्तियावहाय मैगं थाइगं जायो नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंगौ।
सेजौ से था मैगं मैला जानाय खौ नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालाव नुनो मोनसै जोङो जानाखि जा एसेबां खाथि खालायाव खोनथुमनानै मैगं मोनो बेफोरखौनो जायो आरो नाथाय गोदो बेबादिमोन जेनेबा हाग्रा बंग्राफ्राव थांनानै सेजौ सेथा मैगंफोरखौ खानानै लाबोनानै न'फ्राव बिदिनो बा जयै गामियाव जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो।
औ नोंगौ नोंगौ नोंथां।
नाथाय आथिखालाव बेफोर सेजौ सेथा जानांगौ होननायनि जेनाखि नेमखान्थि बेफोरो लासै लासै खमायलांबाय आरो। आरो मोनसे फोथायनाय दङ जोंहा दास दासिमबो बेखौ फोथायो बे मैगं जेनाखि बे मैगंफोरखौ जायो अब्ला जोंनि बेमार आजारफोरा जानाया खमायो बा बेमार जानाया गायो बेफोरबादिबो फोथायनाय दं आरो।
औ नंगौ नंगौ नों
औ बा फाब उ फाब उदारफोर जायो बेफोरबादि होननानै फोथायनानै जायो आरो। दासिमबो जों बेफोरखौ एफा एनैखौ खोनानो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा जोङो मोसौ बैसागुआव बो मोसौ थुखैनाय समाव माखासे मेथाइफोरबो खननाय नुनो मोनो जेनेबा मोसौखौ दिग्लिथिया जों बुनानै दैमाफोराव लांनानै ओ थाव फुननानै बा ओ हांगार फुननानै आरो फान थाव लाव बेफोरखौ माला खालामनानै गानहोनाय जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जों नुनो मोनला दा बेफोर थुखैनाय सम समाव मेथाइ खननायफोरबो दं जेरैनाखि आं नोंथांनो एसे फोरमायदिनि
ओम आदसा दे फोरोंदो फोरमायदि दे
थाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा
ओम ओम।
बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जा हालुवा गेदेर बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बादि जा। बारि खनायाव दं एम्बु बंला नोंसोर जा बि बिदि गेदेर जांगिला। बेफोरबायदि मेथाइफोर खननायखौ नुनो मोनो माहोनो मोसौ थुखैनायावहाय।
अ आतसा नंगौ नंगौ।
औ दा नोंथांमोननि जायगायावबो नोंथाङा दहाय फोरमायनाय बादि गोबां सोलायबोबाय नङा से
औ नोंगौ सोलायबाय नोंथां सोलायबाय।
औ दा नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो न'खर न'खर हाबनानै फैसा खांनाय दंना गैया बा फैसा खांनानै मोननायखौ माबाफोर बिदि जयै माबाफोर जायो नामा एसे फोरमायलाय नोंथां।
अ आदसा नंगौ जोंनिथिंबो माने न'खर न'खर हाबनानै माने जोबनाय समाव ना नोंथां।
औ।
बैसागु माने माने रंजायै रंजायै रंजानानै जेब्ला जोबथा सानखालिना अब्ला माने फैसा खाङो आरोखि ना न'खर न'खर दस बिस जायखि जेसेबां हराखै आरो ना नोंथां। माने बेखौ खांनानै माने जोंनियावहाय ओ बिदिनो बेदर बायदिसिना जानाय नेम दं आरोखि ना नोंथां। खांनानै मोननाय फैसाजों। जयैहाय बेदर बायनानै। जायो आरोखि ना नोंथां।
औ औ। जोबोद मोजां होनबालाय औ जोबोद मोजां होनबालाय बिदि ज' ज' जायोबा औ। दा जोंनिथिंबो बिदिनो जायो आरो जेनाखि ओ जेब्ला आगान गाखो मोननाय सान अब्ला जों बे समावहाय बैसागुखौ फोजोबनो होननानै आगान गाखोमोरो बे समाव जोङो जायनि नख नखरा जेसेबां हरो बे फैसाखौ आजावनानैहाय ओ खाङै खाङै ओ गामि दरसे जेनाखि जोंनि गामि बेखौ खांजोबखांबा जों जयैहाय बे जेनाखि खांनानै मोननाय फैसा ओ बेजों नोंथां बिथाङा दहाय बुंनाय बादि अमा जायोबा माबा मोनसे बेदर जायोबा माबा मोनसे बायनानै ज' मिनि रंजा ओ जमायै जायो बेफोरबायदि जोंनि गेजेरावबो दं आरो जोंनि जायगायावबो।
औ। दा आं नोंथांनाव मोनसे औ औ नोंथां बुं दे।
नोंथांखौ आं माने सिफुं सुनो रोङोना रोङा बेखौ माने सोंनो नागिरदोंमोन आरोखि ना।
औ।
नोंथाङा फोरमायो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नाथाय ओ सुनाया थयावबो नोंथां आं मोजाङै रोङा आरो ना। अब्लाबो जाय एफा एनै रोंगौ बे थोजासे नङा थेवबो आं गावखौनो ओ रोङा होननानै बुंनांगोन आरोना।
आतसा आतसा आतसा।
बर'फोरनि जेनाखि दामग्रा आगजु बेफोर बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा मा माखौ दामनो रोंगौ जेनेबा?
आदसा आंथ नोंथां खामबो दामनो रोंगौ।
औ।
आरो सिफुंबो सुनो रोंगौ। जुथा जाबफख्रिं आङो बुंनो थाङोब्ला नोंथां आङो गासि खौबो रोंजोबगौ आरोखि ना
औ औ औ
माने आङो नोंथां उन्दैनिफ्रायनो आङो माने हारिमुजों लोब्बा गोनां मानसि नालाय
औ औ औ
ओंखायनो आं रोंगौ आरोखि ना नोंथां
औ दा होमबा नोंथां नै जोंना समा फैयै फैयै जोबफैबाय फैबाय
औ
औ दा होमबा लाखिनोसै नङा होमबा नोंथां
औ दे दे नोंथां दे एसेनो दे